हेलौ। आं नै दासो जाखांनानै ओरैनो दङ। जिरायनानै ओंख्रिया जेबो गैयालै। बेनोसै दालि। जेबो गैया दालि गोजानो।
ए। गैयालै जिंनाबो आलु बा बि जाहांदों।
ए दा बे दैज्लां बोथोराव बिदिनोलै ओंख्रिखौनो मा जानो मा मानो।
बेनोथ' जाहैबाय बिदिनो जाहैबाय। खोथाया खबर सबरलाय बोरै?
बिदिनोलै मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा गेजेरावनो दङ। नोंथाङालाय?
ए आंनाबो बिदिनो जानानै दं दासान्दि सम सम मोजांबो जायो सम सम गाज्रिबो जायो। मानि गेजेरावनो दं ओरैबो ओरैबो ओरैबो मोननैथिंबो थिगानो होनजायो।
उम नोंथाङा दा महाय दंब्रा?
आं न न'आवनो दंलै आदा।
न'आवनो दं ने?
औ औ।
सान्दि मा मावगासिनो ब्रा दैज्लां बोथोरावलाय।
दासान्दि माने आंथ' दा फरायफुबाय थानाय नालाय। एगजा माबाया आंना फरेखाया फरिखाया माने जोबबाय। फरिखा जोब्बाय नालाय ओमफाय दा ओरैनो न'आव दंथ'यो होनजायो माखासे न'नि खामानि मावगासिनो आरो। औ औ माखासे आदायालाय मा खालामगासि निदा सानदिलाय?
आंबो मा ओरैनो खामानि हाजिरा फोर मोनबा बिदिनो मावबाय ओरैनो बिदिनोसै आरो।
औ आंहाबो आंहाबो जायोलै ओंखायनो आंबो बिदि मोनबा मावगौ सानो ओमफाय गैया रावबो लिङानो मावनायानो जाया।
एसे उनफ्राव माबाबा मोनगोन बै हाजिराफोर दाथ' दैज्लां बोथोर जाबायना। गायनाय फुनायनो बाहाय नोङो माबा दाननाय मा होनो दुब्लियाव आलि दाननाय आलि खोनाय उम खोथिया राननायफोर बेबायदिखौ मोनगोन नों। दासो जाफुदों नालाय। जिबा मोन हैगोन।
औ। है दुब्लियाव एसे माबायोलै बिदियाव मेंनाय मोनो माथो बानायबो फैयो अखा
सानदुं उम उम बिराद खस्थ'ब्रा दैज्लां बोथोरनि खामानिबाथाय। सान्दुंबा सान्दुं थिं थिं अखाबा अखा एकदमबारे जुब जुब।
औ बेखायनो बेखायनो बालायलाङो आं
गरम उम गरमबाथाय गरम थानोनो हाया।
औ ओमफ्राय उम मा ओमफ्राय माखासे समाव माखासे रांनि गोनांथि जायोबा माखासे जेंनाफोर जायोबा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मावनांगौबो जाना फैयो
उफाय गैया गुरिब नालाय थासा रिया बिदिखौ मावनांगौ जायो उम उम खस्थ' खालामनांगौ जायो गोबांनो। उम।
अखा हादों नामा आदा नोंसिन्थिं?
अखाया नै जोमै लादों थाइफ्रेहांदों हागोन खोमा एसे उनफ्राव मोनायाव। आंथ' हानाया मोजां। दैनि था खाय ऐ दै एसे दैनि गोनांथि जादों नालाय दा दै मोनोबा दुब्लिया जि गिसि दै थायो ओम नांगौ दैलां बोथोराव दैखौ।
उम नोंसाबो गायो ने आदा?
गायनाया गायो ओं।
ओम बेसे बुरजासो गायो ओरैनो?
गायनाया बारा बुरजा गाया जि बिगा बिदिसो जायो। गायनाया ओमफ्राय फंबाय नोंसिनालाय? गाय गायखायो ने?
जोंनाबो गायो गायनाय जोंनाबो बारा बुरजा गाया आदा जोंनाबो ओरैनो स्नि बिगासोल' गायो। देग्लाय स्नि बिगाल' गायनो नागिरदों। मालायनिसो मालायनिसो नालाय ओरै बि गायाव ओ नै मनसो हरनांगौ नामाथाय ना बले थाम मन बेखौ मिथि थला आरो माने ओरै जोंना आइ आफामोनासो मिथिसिगोन आरो।
उम उम।
मा गायनायालाय गायो।
गायनायाथ' गायो ओं बुंनाया दाथ' थ' नै आमथि सुवा जाहां जाहां फंबाय नोंसिनाव खान्थाल थाइजौफोर बिदिनो फिथाइ सामथाइफोर दं नामा न'आव इसे बेरायलाबायनानै जाद्लाबायनो गोसो जादों। हे
औ औ फिथाइ साम औ औ फिथाइ सामनथाइआलाय दंनाया दंमोन दा मा होनबावनो थाइजौआथ' नै बोथोर गिबि नालाय थाइजौआ जोबजोबबाय माने। गैला।
ए।
सिरिबाय थायो। थिनानैबो दोनजाया बेफोरबायदि बुस्थुआ बेखायनो माने थाइजौआ गैला दा फिफाङाव गैला माने ओमफाय खान्थाला दंनाया दङ ओमफ्राय खान्थालाबो ओरैबायदि माने गोमोन जाया गोथांसो जाजायो ओमफ्राय ओम ओमफ्राय गोथां जाजाग्राबाबो नै गो थाहैगोन ना थाहैलाथाय आमथिसुवासिम बुजिनानो मोनला माने दानो इसे इसे गावबाय ओमफ्राय गाव नानै लासैनो सेवलाङो बोरै जायोथाय बुजि ओम माने खान्थालानो फिफाङानो बार हाबनायजों जाबजों बे एम्फौ एनलानि सुनायजों मारै जायोथाय सेवलांजोबो माने माने जोलैयानो बारा थिक नङा नामाथाय खान्थाला खान्थाला जोरि जोलियानो बारा थिक नंगौ नामाथाइ बुजिनानै मोना
खान्थालाथ' गोथां जाग्राना फंबाय
औ गोथां जाग्रा
गोथां जाग्रा ओमफ्राय खिन्थु आमथिसुवानि आमथिसुवा जायैनि सिगांनो जोबजोबगोन थारमाने ना
बिदि औ ओ हाबनानैबो आरो दा अखा हाबाय थानाय समावबो अखा हाबाय थानाय स फुङावबो बारा गोथाव जाया माने दैस्रुसु जायो आरो माने ओरैबायदि खान्थाला जोंना जेनेबा दिनै हानदोंबा साननै सानथाम नै सान बा थाम सानसो दोनदेर दोननांगौ आरो होमबासो माने मोजि मोजि जियो ना मा होनो बिदिखौ गोदै जायो एलासो जा जायोआरो माने हानग्रो हानग्रा जा जाबा बांद्राय जाबा बांद्राय गोथाव मोन
गोथाव जाया ओम या आथा राननांगौ जायो ओम आथा रानबा गोथावसिन जायो
थिथ'ला
फंबाया दा बै गरम बन गरम बन्द' समाव मा खालामनो सानदोंब्रा
बेखौथ' सम फैबासो मिन्थिसिगोनलै आदा मा खालामना थानो दाथ' ओरैनो उदाङैनो दङ' जेबो मावा माया फिसा फिसौ खामानि मावबाय थायो न' खरावनो आरो देहानि एसे माखासे देहायाबो खामानिफोर मावबासो देहायाबो एसे गोरा राफोद जायो नालाय।
दा बे बाय दि माव मावथ'गासिनो आरो।
आं मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि गर' बन्द'आव माइफ्राथ' एसे हायखागोन। गायनाय फुनायफ्रा इ जोबनानै दाबसे जायगायाव ज' लोगोफोर लानानै अहायबा आराम बेरायहैनो बेरायहैनो बिदि सानदोंमोन आं।
ए जायोलै आदा जायो सोलाबो सो सोलाबो सोलाबो सोलाबो जायो। सोल माने सोलाबाबो सानसे समाव सानसे समद' दिहुननानै औ। दिहुननानै थांजायो आरो माने ज' लोगोफोरजों लोगो हमलायनाया बिराद मोजां माने जोंनि थाखाय दा।
मोजां।
माने मोजां गारजि नङाबा बिदि औ बेबायदि लोगो हमलायाबाबो लोगोफ्राबो लासै नो गोमालाङो माने
गोमालाङोलै ओं।
गाबागाव गाबागाव औ गावबागाव गावबागाव जिउनि राहा औ गावबागाव गावबागाव जिउनि थांखिफ्राव होसोबाय माखासेफ्रा बेफोराव ज'नो मु खुब जाबाय माखासे ज' लोगो हमलायनानै बिदि लोगो हमनानै रायलायनायाव बिराद मोजां मोनोलै आदा। नों होननाय थिगानो।
बे थांखिखौ जोङो बानायनांसि गोन। लोगोफोरखौबो खबर उम।
रायखांजेन रायखांजेनबाय जेेनब्ला खबर हरलायनायानो गाहाम जासिगोन ना। आंनिबा आरो माने बोरैबाबा बुंनो थाङोब्ला गोबावनिफ्राय थांखि लानायाबो एखमबा समाव जाफुङो एखमबा समाव जाफुङा माखासे जेंना जेंसिनि थाखाय जाहोनफोरनि थाखाय माखासे हथात थांखि लाबो लाब्रबनायाबो जाफुंनाय जाफुङो आरो।
उम उम।
माने मोननैबो मोजां खिन्थु औ
जामबुंजों ज सावरायलायनोसै जे सोर सोर सोलाबो ओमफाय सोलाब सानसे लोगोफोरनि सोलाबनायखौ नायनानै आराम ज बेरायहैनोसै बिदिनो फिसा बिदिनो जानाय लोंनाय खालामहैनोसै बिदिबा मोजां जागोन ने फंबाय लावखार ओंखाम जाजायो बिदिनो दुखु सुखुनि खौरां लालायनोसै सावरायलायनोसै सोरबा जोंहा मा मा जां ओं
औ माखासे थांखि फोरखौ रायलायनोसै नोंहा जिउनि थांनानै थानाय थाखाय मा मा राहा लामा लागोन? बेफोरखौ रायलाय जाबाय आरो जेनेबा जनो। मोजां गाज्रि खबर लाजाबाय जोंथ माखासे समाव गावखौ माखासे खामानियाव मुखुब दोननानै खबर लालायनोनो बावो नालाय। सम होलायनो बावो नालाय। बेफोरबायदि थांनायावबो बिराद मोजां जायो आरो आदा। नों होननाया थिगानो मोजाङानो। गाज्रि नङा हायोबा बानायनांगौ एसे थाब लानायानो मोजां।
थाब लानांगोन ओं। नङाबा उनाव उनाव उनावनानै उनाव जालाङो ओंखायनो बे खामानिखौ एसे उम्म
औ। आरो बोथोराबो एसे समावनो गाज्रि समावनो मोजां जायो आरो। नालाय बेखायनो एसे दा एसे बोथोर औ बुंनो थाङोब्ला आंनि साननाया आरो बे आदा दानो एसे मोजां दानो एसे एसे मोजां माबायाव दा एसे मोजांसिन आरो समा बट सम ब बोथोरा मिलायनानै माने एसे उनावबा गायनाय फुनायनि मुखुबजों माखासे सुबुंफ्राबो लोगो फ्राबो सोलाबलाया जानो हागौ। बयहाबो न'आव गायनाय फुनायाव बेस थ' जायो आबाद मावनायाव बेस्थ' जायो बोथोरानो बिदिबालाय बेखायनो दा सम लानायानो मोजां मोजां मोन आरो आंनि साननाय बैयो रां रुफायालै औ औ गायनाय फैनायसै आं आरो औ आरो जोंनि जिउ मा बुंनो थास' बिलाइनि दै बायदि दानो दं दानो गैया सोर बहाय मा जाब्रबोजेबो हमदांनो हाया बुजिस'नो हाया सम थानायावनो मावखानांगौ बेफोरबायदि खामानिखौ बेखायनो
लोगोफोरजों ज आं मोजां आं फंबाय बे खामानिखौ जों थाबैनो मावसै
ओम ओम मावनायानो गाहाम एसे थाबैनो ज'नो बबेबा एसे गोजान निजोम जायगायाव
औ दाथ' जायगाफ्राव माथो मानसि फ्रा एसे मोजां मोजां जायगा बेरायनायखौ नुब्ला गोसोफ्रा बोरैबा मोनलायलाङो हारसिं थ' जाया नालाय बेरायनाया लोगोफोर
औ हारसिं जाया लोगोफोर था थार नांगौ
उ
बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ। बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउआव माखासे खामानियाल माने हारसिं जायो माखासे खामानिया माने लोगोफोर नांगौ।
लोगो औ नांगौ फंबाय सैथो बे सैथो खोथा।
सैथो माखासे नोंनि जिउनि माखासे हारसिंनि माबायाव जिउआव हाय। हारसिंनि जिउआव माखासे खानिखौनो हारसिं। हारसिंबो मावनांगोन लोगोफोरजोंबो। फोरजोंबो मावनांगोन जायो नालाय माखासे माखासे। समाव लोगोफोरबो थाथारनांगौ आरो।
थाथारनांगौ बे लोगोफोर गैयाबाथाय जायालै बोरैबा। बोरैबा। गोदाव सोराव जाथारखायो।
औ आरो माखासे माखासे। जेंनाफोरखौबो लोगोफोरनो फोरमायनो। हानाय जानांगौ आरो माने गोसोआ एसे खुलानो माखासे जेंनाफोरखौ फोरमायोबा नों लोगो। नोंनो जेनेबा आं नोंनो बिदा हिसाबै एसे फोरमायबाय माखासे। फोरमायजाथाव बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै आदाया एसे। आंङो माखासे बुजायबाय। खोथाफोरखौ एसे एसे बे बुजायनायनि गेजेरजों। माखासे जोंनि जेंनाफ्रा माने सुस्रांजायो आरो।